हेल'
हेल'
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों नोंथां ओ जों दा सावरायगोन ओ
औ
ओ गोदोनि जेनेबा जोंनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय ओ राहा आरो दानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहा आं बुंनो सान्दों जेनेबा गोदोनि सुबुंनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव आरो जों जेनेबा जाखिनि नुबोदोंमोन आरो नुबो दों जों जोंथ' नुबोआखै खोनादों आरो जेनेबा
औ ओम
ओ जों जेनेबा आबै-आबौनिफ्राय खोनादों गोदोनि माखासे खोथाफोरखौ माखासे बिदिनो खोथा बाथ्रा मावनाय दांनायनि सायाव गोदोनि
ओम
दिनावथ' जेनेबा जोंनि आबौ-आबैमोना होनदों आरो जोंनि सिगाङाव ओ मोनसे टाइमावथ' माइ सौग्रा मेसिनबो गैयामोन जेनेबा ना
औ
बे माइ सौग्रा मेसिन गैयाबाथ' माखासे बहुत जेंना फैगोन माइ माइरं बरननो थाखाय माने फुं हर गेजेराव सिखारनानै बिसोरो माइ सौआओमोननो उवालाव बा दिंखि आथिंजों गानानै माबाग्राया बे बेफोरखौ जेनेबा बांसिन हिनजाव मानसिफ्रा मावोमोन आरो बिनि उनाव जेनेबा सानसे जागोनखौ सानसेयावनो जुदि बेबायदि दिंखियावसो संनानै रौनानै
ओ ओंखाम संना जानांगौ खोथायाबो दानि मानसिफोरनि थाखायथ' बुहुद गोब्राब खोथायो हानाय नङा दानि जुगाव
औ
बेनिफ्राय बे बे ओंखामखौ संसे संना होलांनानै आरोबाव नोङो फोथाराव दैज्लां बोथोरावबाथ' फोथाराव थांबावनांगोन बिदिनो जेनेबा बुंनो थाङोबा गोदो गोदोनि जुगा बांसिन गोब्राबमोन गोदोनि जुगाव नालाइदनि
गोदोनि उम।
औ बुंलाय बुंलाय नोंथाङा?
गोदोनि जुगावथ' जों माखासे लामा सामाबो गैयामोन नालाय जों हाग्रा गेजेर गेजेरबो थांनांगौ जायोमोन आरो जोंनि सुबुं माने माखासे रिजार्भ हाफोरखौ जों सिफाय सिफाय खेथि मावनाय जायोमोन।
औ।
जों आबाद मावनाय जायोमोन आरो जेनेबा गोदो जोंहा। माखासे मेसिन बायदिसिनानिबो खममोन नालाय दानि जुग दानि जुग बेबायदिथ' जोंना नङामोन गोदोनि जुगाव जोंहा माइ बायदिसिनाबो सौनो हायामोन जों मेसिनाव गाव गबागाव न'आवनो दंफांनि बुस्थु बानायनानै आगजु बानायनानै जों मावनाय मावनानै जों माने जानाय जायोमोन आरो माइ
औ।
माइरंजों सौनानै फिथा गुन्दैजों सौनानै न'आवनो बानायनानै जों जाहैनाय खोनानो मोनदों आरो जेनेबा जों आबै आबौनिफ्राय जोंहा खेथियाव थाङोबाथ' जों गोदोनि जुग बेयाव जों मोसौजोंनो हालौवनानै मोसौजोंनो माबानानै जों जानायखौ जों खोनानो मोनदों
उम।
आथिखाल जुगावथ' जों माखासे मेचिनफोरजोंसो जों हालेवनाय नुनो मोनो। दानि जुगावथ' जोंहा मोसौजों हालेवनायखौनो नुनाया खमसै आरो। जों माइ हानायखौनो जों नुनो मोनलिया दानि जुगाव गोदोनि समाव जोंहा आबैमोना होननो होननाय बायदिब्लाथ' माने मानसियानो खालामनानै मानसियानो सुबुङानो हानानै सुबुुङानो गायनानै जों बेफोरबायदिखौ खोनानो मोनो आरो। आरो जोंहा हान्थिनाय माबायावबो जोंहा बुहुद खममोन जों थाबायनानै थांनानै जों थाबायनानै फैनाय जों खोनानो मोनदो आथिखालावथ' जों ससे लामा थांबानो जों गारि मथर बाहायनाय जायो गोजान लामाबाथ' जों गोजौजों हावाय जाहाजजोंबो जों थांनायखौ जों दा जों नुनो मोनदो आरो
ओम
गोदोनि जुगनिफ्राय जोंहा दानि जुगा मोजांसिन होननानै बुङोब्ला मोजांसिनानो होननाय जागोन मानोना
मोनस गोदोनि टाइमाव बेसे मावनो हायोमोन जों दा घन्टायावनो जों बुहुत खिनि खामानिखौ बारायनो हायो आरो मावनो हानाय जायो आरो जेनेबा दानि जुगाव जोङो गोजान लामा थांनोबा जों एक मिनिट दुइ मिनिटआवबो मोनहैनो हायो। दो जोंहा बेबायदि नुवामोना एबा खोनायाखैमोन जों थाबायनायखौसो जों नुनो मोननो मोनो आरो जेनेबा जोंहा आथिखालनि जुगाव जोङो बिगासे माइ गायनोबो जोङो एक घन्टा दुइ घन्टायावनो जों गायखांनायफोरखौ नुनो मोनो माइ हानायखौ बुङोब्ला जों मेसिनजोंनो हानायखौ जों दस बिघा फन्द्र' बिगा हाखौ जोङो एक घन्टा दुइ घन्टायावनो जों हाखाङो गोदोनि दिनाव जि हाखौ जोङो सानबा मावोमोन जों दा आथिखालाव जोङो जों माने सानसे थ' नंबवा जों घन्टा सिस्टेमावनो मावनाय जायो आरो मानोना जोंहा टाइमनि बुहुत सर्ट जाबाय। आथिखाल जुगाव गासिबो जों टाइमखौल' होसोनांगौ जायो। बिदिनो सोलि बेखौथ' जों हानाय नङा गोदोनि बायदिखौथ' जों दा दानि जुगनि सुबुंफोरा
गोदान गोदान मर्दान जुगाव जों जुगजोंनो सोलिलांफानांगौ जायो। बेनि बाराथ' जोंबो बाहायनो हाया आथिखालनि जेरै सोलिदों इदिनो जों सोलिलांबाय दं आरो जेनेबा गोदोनि जुगावथ' जोंहा मबेलबो गैयामोन होननाय खोनादो दानि जुगाव जोङो हाजार गोजानावनो था जोङो रायलायनो हायो फैसा थाखाबो जों हरनो हायो गोदोनि जुगावथ' जों बिदि बादि हरनो हायामोन आरो ओ खोनायाखै मोन जों सासे मानसिनो फैसा होयोबा जों थांनांगौ जायोमोन बा जों पस्ट अफिसनि गेजेरजों जों हरनाय जायोमोन आरो गोदोनि जुगाव। जों पस्ट अफिस होननानै बुङोब्ला जोंहा जों मोनसे बुस्थु मानि अर्दार खालामोबा जोङो सातदिन आतदिन लानाय जायो जोंहा दा बेखिनि खामानिखौ जोङो सातदिननि खामानिखौ जोङो दिन-दिनै मिनिटावनो मावनो हायो। बा जों नुदों। बिदिनो आरोना।
दानि ओ दानि दानि जुगनि मानसिफ्राथ' होमबा बे गोदोनि जुगखौ फैनायाथ' फैखाया गोदोनि जुगा थेवबो बेफोरबायदि जेनेबा खस्थ'खौ दानि सुबुंफोरा सहायनो हानाय नङा ना नोंथां बेबायदिबा
हानाय नङा मानोना जों जों रावबो हानाय नङा मानोना जोङो जोंहा टाइमनि सर्ट जोंना टाइमजों थां नांगौ जायो मानोना जोङो आद दिन नय दिन गाहामनि माबाखौ जों खामानिखौ जों दा मिनिटावनो मावनो हायो जों एसेबांसिम जों दा जोंहा टाइम गैया मानोना गोदोनि जुगाव जोङो गारि मथर गैया मोनसे जायगायाव थांनो मोनसे जायगायाव मोनहैनो थाखाय जोङो सानथाम गाहाम जों थाबायनानै थांनांगौखौ जोङो दानि जुगाव जों सानसेनो मोनहैयो सानसेनो मोनहैयो आरो जों बेबायदि टाइमखौ जों माबोरै सोलिफिननो हानो मानोना जोंहा आजिखालिनि मानसिफोरा
गोरलैयैनो खामायनाय आरो गोरलैयैनो मावनायखौ जों लुुबैयो आरो जेनेबा आरो। बेबायदिखौ जों दानि सुबुंफोरा बानाय दा जों मोसौजों हालेवनायखौबो जों दानि सुबुंफोरखौ जों बानाय नुयो हालेवनाय नुवा बेखिनि टाइमावनो जों गोरलैयैनो जों बुरजा खिनि मावनो हानायखौ जों लुबैयो
जोंनिनोबो मुलाम्फा जायो नालाय ओंखायनो जों गोदोनि जुगखौ जों लुगैया आरो जेनेबा
मानोना मानो होननानै बुङोबा जों गोदोनि जुगाव गोदोनि जुगनि मानसिफोरा बुङोमोन जोंहा गोदो साइकेलजों जों थाङो साइकेलबो बै समाव बारा साइकेलनिबो माबा गैयामोन नालाय एभेलेबल गैयामोन नालाय जायहा बायनो हायो बेहाल' दंमोन होननानै खोनादों खोनानो मोनदों जोंहाथ' दा दानि जुगाव जों सासे मानसिनावनो जोङो साइकेलबो नुनो मोनो गारि मथर गासिखौबो जों नुनो मोनो साइकेलनि गोनांथि जायोबा जों साइकेलजों थाङो गारिनि गोनांथिबा जों गारिजों थांनाय जायो गोदोनि जुगावथ' बेबायदि राहा गैयामोन आरो जेनेबा बिदिबा जों गोदोनि जुगखौथ' जों लुबैखानाय नङा दानि जुगनि मानसिफोरा सोलिनो हानाय नङा आरो जेनेबा मेनलि बुंनो थाङोबा जोङो फैसा थाखाखौबो आजिखालि जों गुगोल पे जिपेजोंनो जों सालायनो हायो गोदोनि दिनाव फैसा थाखानि खोथा बुङोबा मानि अर्डार होननानैसो बुंनाय जायो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव हरनोबा जोङो बाय पसाव जों हरनाय जायोमोन आरो जेनेबा मानोना फस प्रफिसजों जों गोदोनिफ्रायनो जोंहा ब्रिटिशनि समनिफ्रायनो जोंहा पस्ट अफिस दंखायोमोन नालाय जोंङो मानि अर्दार खालामनानै जोंङो मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगासिम जों हरनो हायोमोन गोबाव टाइम लायोमोन आरो जोंङो बेखिनियानो आरो नोंथां
औ नोंथांजों गोदोनि गोदोनि जुगनि मानसिफोरनि जिउ खुंनाय आरो दानि। ओ मुगानि मानसिफोरनि जिउ खुंनायनि सायाव सावरायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथां। होनबा जोंहा समा जाबायमोन।
औ।
जागोन औ दे